गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनायाव जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
बिदिब्ला जोङो दिनै जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय गोबां बेरायग्रा थावनिफोरनि सोमोन्दै जोङो दिनै गुवारै सावरायगोन नोंथांनियाव कल खालामामनायनि गुबै जाहोना बेनो।
थोजोर मोजांनि बाथ्रा बेफोरनि बागैबो जों सावरायनाया जोबोर गोनांथार जागोन।
बिदिबालाय जोङो दिनै जोंनि खाथि खालयाव था नाय बिदिनो बेरायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै। जोङो बिदिनो जोंनि साखाथियाव थानाय जङो भुटान बरडार आरो भैरब कुन्द बेफोर बेफोरयादिनि जोङो सावरायनो हायो। बेयावहा गोबां सुबुंफोरा बिदिनो पिकनिक जाफायो आरो गोबां बिदिनो रंजानाय बाजानाय खालामफैयो बे जायगाया हाव गासै जोंनि आसामनिनो सुबुंफोरा गासैबो फैना नै गासिबो फैनानै बेयाव पिकनिक जानो फैयो आरो बेरायनो फैयो दावबायारिफ्राबो गोबां फैयो आरो जायनि गेजेरजों बियो मोनसे दाव बायनाय थावनि जानानै फैबाय आरो बेहाय गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि नुथायफोर समना समना नुथायफोरखौ नुनो हायो आरो नुनो मोन नो बेहाय गोबां बिदिनो मोननै मोननै जायगानिफ्राय दै बोहैबोनानै मोनसे जायगायाव जमा जानानै बोहैनाय दै दं आरो बेयाव गोबां दालां दं आरो दालांफोरावहा सुबुंफोरा बिदिनो बेरायनो फैनायफ्रा बिदिनो बे गोलाव दालांखौ नुनानै गो जोनो आरो बेनि गेजेरजों दालांनि गेजेरजों साखाथि फाखाथियाव थानाय हाजोफोरखौ मोजाङै नुहरो। बेफोरबायदि जोङो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो आरो गोबां बेबायदिनो सुबुंफोरा बेहाय फैनानै गोबां इन्जय खालामनानै आरो थांफिफिनो आरो गोबाङानो बेयाव गोबां रोखोमनि पार्कफोरबो जोङो मोननो हायो बे पार्कफोरावह जोङो गथ'फोर खौ जों गेलेहोनो हायो आरो जोंबो बेयाव गेलेनो हायो आरो जोङो दुगैनोबो हायो। बेयाव जोङो दुगैनानै जोङो थांफिनो आरो गोबां बिदिनो जानाय लोंनायफोरनि बागैबो जों बे जायगा बे थावउनिखौ जों जावरायनो हायो। बे थावनिफोरावहा गोबां बिदिनो गोबां हटेलसफोर दङ बेयावहाय जोङो थानो होमब्लाबो हर थानो होनबाबो उसुबिदाखौ मोननो हायो आरो नायलांनो होनब्लाबो ओ जालांनो होलाबो बेहाय जानायनि सुबिदाफोरखौ जोङो बायनानै जानो हानायनि सुबिदा फोरा गोबां दङ आरो बेबायदिनो थावनिनोब्ला जोंनिनो खाथियाव थाबावनाय बिदिनो गोबां पार्कफोर दङ उदालगुरि उपेन्द्र पार्क आरो बेबाय फोरबायदिनो जोंनि साखाथि फाखाथिथिं थाबावनाय पार्कफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बिदिनो। गोबां बिदि गोजान गोजान जायगाफ्राव जेरै दङ जोंनि साखाथि फाखाथियाव बिदिनो गोबां बेरायग्रा थावनिफोर दङ जायफोरावहा गोबां सुबुंफोरा थांनानै रंजायो। आरो गोबां रोखोमनि नुथायफोरखौ नुनानै गोजोनो गोजोननाय। हायो गोसोफ्राव आरो गोबांदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मेथाइफोरखौ बिथांमोना दामनानै रंजानो हायो आरो गोबां गोदान गोजान जायगानिफ्राय बिथांमोना बिदिनो गारि मथर प्रडाक्ट बेफोरबादि बादि जों फैयो आरो समायना नुथायाइखौ नुनानै दोनलाङो। आरो बेफोरबायदिनो भैरबखुन्द' बादिनो गोबां बिदिनो सिजु साबो दङ बे सिजु सायाव बांनानै गोबां मानसिफ्रा बे दां गोलाव नुहुरस' हायै गोलाव दालांखौ नुनानै गोबां बिदिनो बेरायो। आरो गोबां पिकनिकफोर जायो आरो बेहायबो गोबां रोखोमनि थावनिफोर दङ आरो बेयावहा दिली मार्केटबो दङ जाययाव हाजो मा नांगौ जोङो बेफोरखौ मोनजोबनो हायो बेफोरबायदि जोङो बेरायग्रा थावनिफोरखौ सावरायनो हाबावो आरो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय। फुलबारि होननाय जायगायाव मोनसे पार्क दङ। हायबो जोङो बेरायहैनो हायो जायखौहा जायावहा बे हाजो गोजौआव जोङो जोंनि गेलेग्रा मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो आरो थानो थाखाय रुमफोरबो मोननो हायो थाखाय आखाय आरफोरखौबो जोङो बायनानै जानो हायो आरो गोबां रोखोमनि जोङो बेहाय मोननो हाबावो। जे स्पर्टसफोरनि गेलेग्रा मुवाफोरनि बागै जोङो गोबां रोखोमखौ जों बेयाव गेलेनो नुनो मोनो आरो बियो मिथिंगायारि नुथायाइफोरजों आबुं आरो गोबां बेहाय सादनो हाथावना गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरबो जोङो नुनो मोनो आरो गोबां गोबां बेबादि गोबां आरो बेफोरावबो सुबुंफोरा थांनानै बिदिनो बेरायो आरो गोजोननायफोरखौ लायो आरो गार' हिल दङ बेफोरजोंंबो थांनानै सुबुंफोरा बिदिनो नाव जावनायनि आथिंजों नाव जावनायनि बेफोरबायदि फोर सुबिदाफोरखौ मोननो हायो आरो गोबां बेरायो। बेफोरबायदियैनो गोबां सुबुंफोरा गासै रोखोमनि नुथायफोरखौ नुनो हायो गावनि लामाया एसे आरजिब्लाबो गोबां सुबुंफोरा बेहाय बाइकजों थाङो। स्कुटिजों थाङोबा एसे खस्थ'मोन आङो नाथाय बाइकजों थाङोब्ला गोबां बिदिनो बेरायनो हायो आरो गोबां गोजोननायफोरखौ बिथांमोना मोननो हायो। बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुङो नामा?
औ नंगौ जों बेबायदिनो। दावबायनाय समाव जों जोंनि गोसोफोरा गोजोन मोनो आरो बे। फोर बेबायदिनो दावबायोब्ला बे गोजान गोजान दावबायोब्ला। गोदान गोदान बेबायदि नलेजफोरखौबो जों मोननो हायो बेखायनो जोङो दाउ बायनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बेबायदिनो जों। बेरायोब्ला दावबायोब्ला। बेबायदिनो गोदान गोदान बिदि पार्क फोरखौबो जायगाफोराव जों बेरायबाय थानो बेबायदि गोसो जायो। जों बेबायदि बेरायबाय थानानै जोंनि गोसोफोरखौ जों गोजोन होनो हायो आरो बेबायदिनो उम बेफोराव जोङो पार्कफोराव बेबायदिनो बेरायनानै बिबायदि गोजोननायफोरखौ जों मोननो हायो गोबां मुसुखाफोर बेबायदिनो थाजोनानै दिनना बेबायदि बिबार बारिफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदि साजायनाय दोननायफोरखौ जों नुनो मोनबोगासिनो जोंनि खाथि खालायाव गोबां रोखोम जेरै तेजपुफोर बायदियाव बेबायदिनो गोबां रोखोम खोमनि पार्कफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि खाथिआवनो थानाय बेबायदिनो अरां हाग्रामा आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दोङो
गान'खा गासैयावबो थिंबो जोङो बेराय जोब नांगौ आरो। जों गासैयावबो बेरायनानै गोदान गोदान नलेजफोरखौ जों लायोब्ला जोंनि थाखायनो गोनांथार आरो मोजां जागोन। मानो होनोब्ला जों जेरावबो बेरायोब्लासो जोंहा गोदान गोदान नलेज मोननानै जिउआव गोदान गोदान बेबायदिनो थांखिफोर लानानै गोदान गोदान बेबायदिनो मिजिंफोरखौ लानानै जों जेब्लायबो दावगालाङोब्लासो अब्लासो जोङो जेब्लायबो गोजौ फारसे जोङो दावखोलांबाह दावखोलांबाय थानो हागोन। बेबायदिनो जोंनि खाथियावनो थानाय अरुणाचलफोरावबो जों बेबायदिनो थांनो हायो जेरै सेर गावफोराव जोङो बेबायदिनो बि ओ‌ आपेल फिथाइ बेबायदि थायोब्ला जोङो गोबां बेबायदि मोजां नुयो जोंनि गोसोफोरा बेफोरखौ नायनो मोजां मोनो आपेल फिथाइ थाइनानै बेबो मोननाय समाव जों थाङोब्ला बेबायदिनो थांनानै जों बेफो खौ नुहैयोब्ला जों बेबायदिनो मेम'रिनि थाखाय बेबायदि फट'फोर लानानैबो जों दोननो हायो आरो बिबायदि थांनानै जोंनि गोसोफोराबो गोजोनो बेफोराव जोङो लोगोफोरजों एबा फेमिलिफोरजों थांनानै जोङो गोजोननायफोरखौ बेबायदि मोननो हायो आरो बेबायदिनो टावांफोरथिंबो बेबायदि थांनानै जोङो जों
बरफ फोराव बेबायदि गेलेनानै जों जोंनि गोसोफोरखौ बिदि थाथिम बेबायदि गोजोन होनो हायो गोबां बिदिनो जायगाफोर दोङो जों बेफोराव हांनानै जोङो जोंनि गोसोफोरखौ जोङो गोजोन होनो हायो। मानो होनबा बेबायदि पार्कफोराव बेबायदि पार्क एबा बेबायदिनो जायगाफोराव गोदान गोदान जायगाफोराव बेबायदि बेरायबाय थायोब्ला जोंहा जोंनि गोसोफोराबो गोजोननाय मोना आरो गोदान गोदान बेबायदिनो नुथायाइफोरखौ जों नुबाय थानो हायो। आथिखालनि मुगाया बेबायदिनो फार्टफोरखौ बेबायदि दसे दसेनो बेबायदि सोलायबाय जानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला गोदान गोदान बेबायदि देक'रेसनफोर खालामनायफोरखौ जों नुबो गासिनो
औ नंगौ जों बेफोरबायदिनो गोबां बिदि बेरायग्रा थावनि बा बागै जों सावरायनो हायो। आरो जोंनियाव जोंनि साखाथि बाखाथिफ्राव गोबां रोखोमनि फिसा फिसा बिदिनो लामा बेरायग्रा ओ जों बागान ओनसोलफोरजों मोननो हायो जों बेफोरावबो गोबां दावबायारिफ्रा बागान फोरखौ नायनो थाखाय बिदि फैयो आरो बेहाय गोबां बिदिनो ओ संनानै लाबोनानै फिसा फिसा पिकनिकफोर खालायनानै जानानै थाङो बेफोरबायदिहै जोङो मिथिंगानि बे ओमफ्राय जोङो गोबां बिदिनो समायना समायनाफोरखौ नुनो हायो आरो गोबां रोखोमनि सम हायो बेफोरावबो गोबां गोबां रोखोमनिाम फैनानै गोजान गोजान फैनानै बे लामाफोराव गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय खालामो आरो बेरायनानै बे लामाफोरनि मिथि थिंगानि नुथायखौ खायलें खुलयलें लामाफोरखौ सालायनानै गारिफोर सालायनानै गोबां गोजोननाय खौ अब्ला जोंहा फरायनायखौ नोंथां बिदिब्ला जोंहा बेसआवनो दोनथ'सैदां नोंथां?
औ दे।
जोंहा समाबो गोबां जाबाय जों दिनैनि सावरायनायखौनो एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथां।
औ।